हेलौ अ खोनादोंना हेलौ
हेल'
हेल'
नोंथांनिखौ खोनाफैयासै माथो।
हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' खोनायाखैना नोंथां
हेल'
हेल' हेल' हेल' हेल'
ह
हेल'
हेल' औ खोनादों नोंथां
अ अ खोना खोनादिया अ
खोनादों खोनादों
खोनाबायना एबार
औ
औ दा होमबा जों बर'फोरनि गेजेराव माखासे फोथायनाय दं जायना। जायनाखि फोथायनाया माने गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव सोलिबोदों दा जों बेफोरनि सायाव एसे साव‌ सावरायसै नामा नोंथां।
सावरायजायो नोंथां सावराय जानो।
औ फोथायनाय होनना बुङोबाथ' जों मिथिखायो जेनेबा। गोदोनिफ्रायनो बे जोंनि जेनाखि बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाय बेयो माने सोलिबोबाय थानाय। थादों आरो दा बुंनो थाङोब्ला। गोबां फोथायनाय दं जोंनि गेजेराव जेनेब्ला। बुंनो थाङोबा जेनेबा। ओ सोरनिबा न'खरनि जेनाखि। सुबुं बियो सोरनिबा न'खराव जेनेबा हिनजाव नायनो थाङोबाबो जेनेबा। लामाफ्राव बिदिनो। सोरबा मानसिखौ माइरं सुनाय लोगो मोनोब्लाबो जेनेबा लाखि। खिबा मोजां जायो होननानै फोथायनाय बेफोरबायदि दं आरो जेनेबा बुंनो थाङोबा। सिथ्लायाव खदाल बानोबा। सोरबा न'खरनि सुबुङा थैयो बेफोरबाददिबो जोंनि गेजेराव फोथायनाय दं आरो।
ओ ओ।
औ दा नोंथाङा फोथायनायनि फारसे एसे माबाफोर बुंगोन नामा?
फोथायनायनि फारसे।
औ मा मा फोथायबोयो।
आतसा। बुंनो हागोन नोंथाङा फोथायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ। माने। सोर सोरनिबा सोरबा सुबुङा माने। ओ बै दस्रा सुबुंनि सिगाङाव। मानिे बायदि रोखोमनि खोथाखौहाय बुंनानै होगोन आरोखि ना।
औ औ।
बै मानसिया माने। नंगौ नङा बेखौ मोजां बिजिरा लाबोनो माने बियो। फोथायगोन आरोखि ना।
औ।
बेबायदि फोथायनानै मानो ओ। बेयो माने नंखाय बुंदोंब्लाबो बेयो नोंगौ साननानै माने। फोथायगोन आरोखि ना।
औ।
बिदि फोथायनानैनो माने सोरबा। सुबुंखौबो गाज्रि माने मुं सुलायलायनानै माने बेखौनो। नंगौ साननानै बियो। खोमसि फोथायनानै माने बेखौहाय मुलुगाव माने मुलुग माने। संसाराव माने गाज्रि बानसावगोन आरोखि। खोनादोंना?
औ।
बिदिनो गाज्रि बानसावनानै बेखौहाय बदनाम खालामनो नाजागोन आरोखि ना।
औ।
औ बेखौनो जोङो फोथायनाय होननानै बुंनो हायो आरोखि ना नोंथां मानि खोमसि फोथायनाय।
औ औ।
आचसा नोंथाङा? फोथायनायनि बागै फंनैसो बुंदो।
आदसा नोंथाङा फोथायनायनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ औ औ दा फोथायनाया जोंनि गेजेराव बिदिनो सोलिबोदों आरो जेनेबा सोरनिबा सिथ्ला गेजेराव बा सिथ्लानि सेरफ्राव बिफां दालइफोराव आव बानानै दाउखा गाबोबाबो जेनेबा माबा मोनसे न'खराव खैफोद जायो होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनि जेनाखि बर' समाज बेवहाय
औ औ औ
दा बेल' नङा माने गोबां गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय दं जोङो नि गेजेराव
औ औ
औ जेनेबा हिनजाव नायनो थांनायाव जेनेबा बे नायजाग्रा हिन्जावा जेनेबा आ माने गोबां फोथायो आरो जेनेबा थाबायनायनि बेलायावबो जेनेबा हिनजावनि थाबायनाय थाबायनायनि फारसेबो नायो जेनेबा हिनजावा मा रोखोम बिनि खानाय महरा मा रोखोम बिनि सायावबो माने नायनानै माखासे सुबुं फोथायनाय दं आरो जेनेबा गाज्रि मोजां बेफोरबाददि नायनानैबो जों मिथिनाय जोंनि बर' समाजाव दङ आरो
औ औ
दा बुंनो थाङोबा जोंना बर'फोरनि जेनाखि सारादु बेवहायबो मानिे माखासे सुबुं फोथायनाय दं जेनेबा सारादु समाव जेनेबा नार्जि अरगारनाय बा नार्जि जानाय हुदाबो दं।
औ औ औ
बि जानाया जाहैबाय जोंना ओरैबायाददियाव जाय जाहैदों जेनेबा सोमोन्दो ओ गारलनायावहाय ज नारजिखौ जानाय जायो आरो बेनिखायनो सारा दु
आतसा सासा औ औ औ औ औ
दा बेफोरो जाहैबाय जोंनि औ
दायो ओ दा नि आरो गोदोनि फोथायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा माबायदि फारागथि ओ नुनो मोनदों?
अ बुंनो थाङोबाथ' औ बुंनो थाङोबाथ' जेनाखि गोदोनि फोथायनाय बिमानि नंथारगौ बादि फोथायबोनानै सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो
आतसा आतसा
जेनेबा मावाउजि गोस गोसोम हर गेजेराव म मावउजि गोसोम होयोबा बेखौ गाज्रि बा दायना दायनि बेफोरबायाददि होननानैबो फोथायनाय जोंनि गेजेराव नुनो मोनबोदोंमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आ आथिखालाव फैयै फैयै नैबे समाव नायोब्ला नुनो मोनो जोंङो मानि मानि खम जाबोबाय आरो माखासे जेनाखि खोमसि फोथायनाय बा माखासे फोथायनायफोरा मानि आथिखाल नैबे मुगायाव खम जाबोबाय। दा खम जाबोनायनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जों आथिखाल मुगायावथ' गासैबो सुबुंफोरानो सोलोंथाइ मोनजोब्बाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ औ
सोलोंथाइनि सोरां मोननाय लोगो लोगो सुबुङा मानिनाखि सिगां समाव फोथायनाय हुदा बेफोरखौ माने जोंङो मानिनानै सोलिनायखौ नुनो मोनला आरो
आतसा
दा हाबानि बेलायावनो नायोबा जोंङो हाबा बेयाव माखासे नेमखान्थि बा फोथायनाय फालिनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ
दा सुबुंनि जेनाखि जों जेब्ला थैयो अब्ला बे सारादुआवबो माखासे फोथायनाय एबा नेमखान्थिजों सोलिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ
दा बेफोरनो आरो फारागा जेनेबा आथिखालावथ' सोलोंथाइ मोनजानायनाय नंङाबा सुबुङा सोलोंथाइनि सोरां मोननाय लोगो लोगो माने सुबुङा जिनाखि गोदोनि समाव माखासे गाज्रि मोजां बेफोर फोथायनाय बेफोरखौ माने आथिखाल नैबे समाव माने बांद्राय बिसास खालामला आरो नोंथां
आतचा नंगौ नंगौ नंगौ
हिन्जाव नायनियावनो गोबां फोथायनाय नेमखान्थिफोर जों नुनो मोनोमोन जेनेबा ओ मा होनो बेखौहाय बे हिनजाव गोदान जागोना माबादि जागोन बिनि थाबायनाय स्तेल महर खानाय बेफोरखौ नायनानैबो माखासे हिनजावनि फारसे मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेफोरखौ मिथिनाय बा फोथायनाय दङमोन आरो ।
आसा नोंथां ओ फोथायनाय होननानै बुङोब्ला माने आथिखालावबोलायनो दाबो माने फोथायनानै खामानि मावला माने जायैलायनो बे बाथ्राखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो
आसलथे जेनाखि बेफोरो गोदोनिफ्रायनो जेनाखि फोथायनायखौ सोलिबोयै सोलिबोयै आथिखालसिम आथिखालसिम नैबे समावबो माने नुनो थाङो आरो
उ उ
माने जों माखासे खेथ्रआव नायोबा जेनाखि फोथायनाय नङा होमबा नोंथां।
उ उ उ
प्रुफनि गेजेरजोंबो जों मोननो हायो आरोना
औ औ
नाथाय आथिखालनि नैबे समावहाय बेफोरखौ माने बांद्राय फोथाया आरोखि ना जेनेबा सिथ्ला गेजेरावहाय सिगुन दाउफ्रा माबा मोनसे गालाङोबा खैफोद जायो बेफोरबायाददिबो फोथायनाय दंमोन जोंनि गेजेराव बा दाउखाफ्रा दालायाव बानानै गा गा गारथिं बायोबा खैफोद जायो होननानै फोथायोमोन नाथाय गोदोनि समाव ओ बेफोरबाददिबो नुदों आरो जेनेबा बेफोरबायादि गाबोब्ला अखा नायैनो सोरबा मानसिया माबा जानाय लोमजानाय साजानाय बेफोरबायदि जों जानाय क्रुुबखौबो नुनो मोनदों नाथाय जेनाख आ थिखाल बे आथिखाल मुगायाव माने बेफोरखौ फोथाया आरो जेनेबा ओ दाउखा गाबनानैसो अखानायनायै लोमजादों बेफोरबायदिखौ माने फोथायला नाथाय आथिखालाव
औ
बेफोरखौ सानो माने बियो लोमजाखानांगौ अखामोन माबा मोन से लैखोननि थाखाय लोमजाखादों बेफोरबाददि सानो आरो
अब्ला नोंथाङा आथिखालावहाय फोथायनाया एसे खम जाबायना
औ नोंथां आथिखालाव जेनाखि गोदोनि बादि सोलिबोनाय फोथायनाय
मानि आथिखालावहाय गोरों गोरा मानि औ औ औ
औ मानि आथिखालावहाय नोंथांमोननि सोलोंथाइ लानायनि हाराबो बांबाय नालाय बयबो माने बुजिनो हानाय मानि मोनसे माबा जानानै फैबायना नोंथां।
औ औ
ए अ खोमसि फोथायनाय बेखौ जोङो एसे नागारनो हमबायना नोंथां।
औ औ
औ नोंथां दा बिदिनो ओ ओ जोंनि मानि सुबुं माहारिनि गेजेराव बिदि खोमसि फोथायलायनायखौ मानि ज्राब गारनानै मानि मोजां मानि खोमसि फोथायनायखौथ' गारखाथारनांगौ जाहैबाय नालाय नोंथां
औ
औ माने मोजां माने सोलोंथाइ लानायजों माने मोजां गियान आरजिलांनायानो मोन ओ जों सुबुं माहारिनि धोरोम नङा हबा
औ औ
आतसा ओमफ्राय नोंथां टाइमाथ' नै फैयै फैयै फैनानै जि मिनिट जालायलांबाय अब्ला दोनथ'नाया अ
औ औ दे दे होमबालाय
आ दे